औ औ
र' दे दे अब्ला अब्ला जोङो बे समाव दान्दिसे सम हान्थिनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनायनि माबायदिहै गोदो हान्थियोमोन आरो दिनैनि दिनाव माबायदियै सुबुंफोरा हान्थियो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो बिबदिनो हान्थिनायाव एसे उसुबिदा जायोमोन होनना नानै बुंजायो सम बायदिहै जि जायगायाव थांनो गोनां दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनोब्ला गोबां गोबौ दिननि उनावसो सहैनाय बेफोरबायदिया जायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय बेबा बिदिनो जिब जुनार बेफोरनिसो गारि दङमोन जेरैहाय मैसो गारि आरो सोरबा सोरबा गाध' बेफोर खौसो बाहायोमोन गोजानाव। थाखाय आरो बिबदिनो गोबाव बिबदिनो सम नाङोमोन। सोरबा सोर-सोरहाबा बिब्दिनो ओ मैसो गारि बा मोसौ गारि बेफोर गैयामोन आरो बिसोरबायदिया गावबा गाव आथिंजोंसो थांनो गोनां जायोमोन आरो बिबायदिनो गोजानाव थाङोब्ला बहाबा बहाबा हर थानो। गोनां जायोमोन आरो बिबादिनो सप्ता से से सप्तानै बेफोरबायदि नाङोमोन दा बेफोरबायदि लानानैसो सहैयो मोन नाथाय दोनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां जोंनि समाजाव जौगाब बाय गोबां देरलांबाय। गोबांहानो गावबागाव न'आव बिबायदिनो गारि मथ क्टर बिबायदिया थायोसै जेरैहाय ओ स्कुटि बाइक कार बेफोरबायदि आरो जायहा जायहा आ जायफ्रा गैया गारि मटरफ्रा बिथांमोनामो दिनै कल खालामना नै जेरैहाय दोनैनि दिनाव नुनो मोनो बेटारिजों बानायजानाय ओ बेटारि गारि बा अट' बि फोरखो न'आवनो लेंहरनानै बिबायदिनो थांनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाफोरा दिनैनि दिनाव जाबाय आरो जोबोर मोजांनि बाथ्रा जोबोर गोजौआव थांबाय होननानै बुंजायो दोनै जि जायगाफोराव थांनोब्ला सप्तासे सप्तानै बा मास मोनसे गाहाम नाङोमोन बेखौ जोङो सानसेयावनो सहैनो हानाय जाबाय माबायदिहै होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव गोजौजोंबो थांनो हानाय। बेफोरबायदि ओ बेबस्थाफोराव ओंखारबाय जेरैहाय एर'प्लेन हेलेकप्टार बेफोरबायदि दङ जिखौ ज-जे-जेन जि गुबुन हादराव थांनोब्ला जोङो जि जेरैहाय ओ दाइन रोजा बा जि रोजा बा बिनिख्रुइबो बांसिन। जागा लानानै जिबायदि गोजान ओ बिखौे पेमेन्ट होनानैनो थांनो हानाय जाबाय लोगो लोगोनो सहैनाय जाबाय जिखौ गुबुनाङोमोन दा दोनै जोङो जौ जौगानायखौ नुनो मोनदों बे हान्थिनायाव गोबां सहाय जाबाय गोख्रैनो सहायनाय जाबाय दा नोंथाङा बे हान्थिनायनो हाय हान्थिनायनि सोमोन्दै गोदो आरो दिनैनि खौ लानानै माबायद गुबुन जा खौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन।
औ नंगौ ओ गोदोनि जुगावहाय हान्थिनाय होनोब्ला जोबोद खस्थ'मोन जोबोद। ओ गोदो हान्थिन्नो थाखायब्ला ओ मोनसे दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला गोबाव सम लायोमोन ओ जेरैहाय मा माब्लाबा समावहाय गोदोनिफोरा ओ जि दिन नैजि दिन बा दिन द' दिन थाम दिन इदिनो दावबायोमोन नाथायब्ला बे
खौ
उम दुइ तिनिथाफोरावनो जोङो ओ थां थांनो हायो ओ गोबां ओरै ओ आरो बेबायदिनो गोदोनि समावहाय बिदि मिसिनारि बुस्थुफोरा दावबायनो थाखाय गैयामोन नाथाय बै समावहाय ओ मोसौजों बा मैसो गारि बेफोरबायदि गराय बेफोरखौहाय जोङो नुनो
बेफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरो बै समावहाय मेसिन गैयिलाय बै समावहाय काटजोंहाय दंफांजोंहाय बानायनाय।
ओ रिजिना नायोब्ला
बिजजिना नायोब्ला जोबोद आलादा आलादाखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दानि जुगावहाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांयोबब्ला जोबोद
बेयावहाय गारि गघरानि जोबनो थाङा दानि जुगावहाय ओ जेरै बेहाय नोंथाङा बुंलांबाय दायो बेट्रि गारि आरो जेनबना बास एरप्लेन थिग बेबायदिनो उरां जाहाजफोर दोङो बेफोर मुवाफोरा मोनसे मेसिनारि ओ मुवा जेरैहाय बे मेसिनखौ सालायनोब्ला बेयावहाय
सालानोब्ला बेयावहाय थाव सोनो गोनां
थावखो आलादा आलादा रोखोमनि जायो थावफोरा ओ जेरैहाय बासावहाय दिजेलखौ सोनाय जायो आरो बेबायदिनो गारि फिसाफोराव बाइक मटर साइकेलफोरावहाय जोङो पेट्रलखौ सोनाय
जो पेट्रलखौ सोनाय जायो आरो बेट्रि गारियावहाय जोङो मोब्लिबारि गोहोजों जोङो चार्ज होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बाहायनो हायो ओ जेरैहाय उरां जाहाजावहाय आलादा
ओ थावखौ सोनाय जायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो ओ आरो जोङो दानि जुगावहाय बे जुगाफु जुगावहाय माने
आरो दै सिंजोंबो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसादफोरखौ जोङो दानि मुगायावहाय जोङो नुनो मोनो ओ दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै जि एसे बुङो नोंथाङा बे समखौ बुंनो हागोन। नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ ओ फोरमायनानै होदों हान्थिनायनि सोमोन्दै जिबायदिहै गोदोममोन नाथाय दिनै बिबायदि नंलिया आरो आं बेखौनो बुंनो सानबावदों। बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय बिबायदिनो जोंनि लामाफ्राबो जिबायदि दिनैनि दिनाव नुनो मोनो पाक्काजों बानायजानाय बा सि सि ब्लगजों बानायजानाय दिनैनि दिनाव मोजां जाबाय स साबसिन जाबाय गोदो गोदायथ बिबायदिनो हाग्रा बंग्रामोन। आरो बिदिनो अखाफोर फैयोब्ला जोबोर खस्थ‌ जायोमोन। ओ सादारन बा गोरलै सहस नङामोन थांनो थाखाय लामा ओ जोबोर गाज्रि आ एकेबारे माने हाब्रुजों बुं बुंफबनाय बिब्दि जायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव हान्थिनो बहाबा थांनोब्ला जोबोर सहस जाबाय लामाफोरा समायना थांनो हानाय गोख्रै सहैनो हानाय बेबायदि जाबाय जेबो उसुबिदा गैलिया बुंनो थाङोबाथ दोनै थिनोब्ला दिनै बहाबा बहाबा ब्रै ब्रै वे फर वे होनना बुङो इंराजियावहाय नै। टु वेस बेफोरबायदिबो ओंखारबाय नोगोर सोहोरफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोनदों। आरो जोंहा दिनैनि दिनावबा एसेबांबो सम नांलिया गोख्रैयैनो, थांनो हानायदो फोरबायदि जौगानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों दा जोंनि खाथि खालाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां बिबिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गारिफोरा ओंखारबाय जाय नख'रफ्रा दिनै गारि गैया दिनैनि दिनावबो बिथांमोना लामायाव थाङोब्लानो बहाबा गोजान नोगोरफोर जेरैहाय गुवाहाटि तेजपुर बा गुबुन जागाफोराव थांनोब्लाबो बास बेफोरबायदिखौ मोनना हायोसै बे फोरो सिगांनि दिनाव गैयामोन बेफोरबायदि बेबस्थाफ्रा नाथाय दिनैनि दिनाव फैबाय आरो गुबुन हादरफोराव थांनोब्लाबो जेरैहाय बुंलांदोंमोन दोहयो बावैसो सिगां प्लेनफोर दङ' आरो बिनि अनगायैबो दङ जेरैहाय गेदेद गेदेद जाहाज जि जाहाजफोराव मोजाङैनो थांनो हानाय बेफोरबायदि बेबस्थाफ्रा दिनैनि दिनाव दङ'। आरो बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा अब्लाथ‌' जोङो मोनथिदों दिनैनि दिन आरो दिनैनि मुगा आरो सिगांनि मुगा खौ रुजायोब्ला गोबां जौगाबाय गोबां गोजौआव थांबाय, नै दोनै जोङो बुंनो हायो आरो बियो सैथो बा थ्रा दा नोंथाङा बे जोबनायाव नोंथाङा बे हान्थिनायनि सोमोन्दैनो माबाफोर बुंबावनो सानदोंब्ला बुंनो हागोन दोनैनि दिनाव गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव हान्थियो, आरो हान्थिनो नांगो जाहा गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दङ जोंनि खाथि खालाव बेफोरबायदि जायगायावनो गोबां मानसिफ्रा हान्थियो दा नोंथाङा मा बुंनो सानदों बे हान्थि नायनि सोमोनदै।
ओ आं इसेबां बुंनो सानाखै नाथाय आङो जे फंसे फंनै बुंनानै आं बेखौ फोजोबनो सानबाय ओ हान्थिनाय होनोबा सबनिस्राय ओ खनसेयावनो बांसिन हान्थिजाग्रा ओ मिसिन मिेसिन बा इन्जिन जोङो नाय
दिनखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो रेलगारि बे रेलगारियावहाय जोङो गोबां खनसे दावबायगासेयावनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो थांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे सबनिसाय गोख्रों
ओ उरां जाहाजखौ
ओ उरां जाहासखौहाय जोङो मोननो हायो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरफ्राव थाङोब्ला ओ बेखौ जोङो ओ खम समायनि गेजेरावनो जोङो मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो दायो दावबायगासिनो दङ गोबां मानसि
ओ
औ थाबैनो जागासिनो दोङो बे गुबुन गुबुन बेसादफ्रा गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि जायगायावहाय लाबोनो हाद-लांलाय लाबोलाय खालामनो हादों औ आं बेसांखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम जोबोर हामबाय होननाय थादों। गोबां बाथ्राफोर खौ बुंलांबाय माबायदिहै दिनैनि दिनाव हान्थियो जेरैहाय रेलगारि आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन दङ। आरो दिनैथ' बुंनो थाङोब्ला मानसि सुबुंफोरा गोबां हान्थिनो मोजां मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो मोजां
आरो थारैनो दिनै बिबादिनो जागासिनो दङ गोबां हेफाजाब होगासिनो दङ मानोना जौगानाय मोनसे मुगा नोंथांनिसिम साबायखर होनाय थाबाय बे हान्थिनायनि सोमोन्दै सावरायनो ओ खाबु मोनबाय आरो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर हामबायसै